हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
हेलप
हेलौ खोनायाख खै नामा नों?
औ खोनादोंना?
खोनायाखै नामा नोंथाङा आंनि रावखौ? औ
हेल' खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ' दायो बिदिब्ला आङो ओ बेखिनि समाव नोंथांजों जानबुंनि सोमोन्द दै ओ सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायजागोन औ सावरायजागोन।
औ दायो बिदिब्ला आं जागायनोसै। ओ जों मिन थिगौ जानबुंङा जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव ओ माबायदि हेफाजाब होबोदों बा माबायदि बिफाव लाबोदों जों बेखौ मिथिनानै मोनो ओ जानबुंङा बेबायदिनो जों ओ सुबुं जानबुंखौ जों सुबुं माहारिया जोंनो बानायनानै लाबोदों औ आरो जानबुंनि गेजेरजों जोङो दा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय सुबुंफोरखौ ओ फन खालामनानै माने जों खबर सबर लाहरनो हायो। ओ खौरां लाहरनो हायो आरो बायदि बि थिंफोरबो जों मिथियो।
औ।
ओ गोदोनि समावथ' जोङो जानबुं गैयामोन गोदो सोरखौबा खौरां लानोबा न'आव थांनो गोनां जायोमोन बा पस्ट अफिसाव सोनानै हरनो गोनां जायोमोन। आरो गोबां बिथिंखौनो जों मिथिनो मोनामोन। ओ दायो जों जानबुं दायो जों जानबुं ओंखारनायनिफ्राय ओ गासैबो बिथिंखौनो जोङो नुनो मोनबाय आरो। दा नोंथाङा जानबुंनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो?
ओ आङो जान बुंनि सोमोन्दै बेखौनो बुंनो सानो जोंहा जानबुं खौ मानसियासो बाहायो। जानबुंजों जोङो बाहायजाया। त बिखायनो मान सिया जुदि जानबुंखौ मोजाङै बाहायोब्ला। बियो जोंनि थाखाय मोजां। आरो जेब्ला जोङो जान बुंखौ गाज्रि बाहायोब्ला बियो था जोंनि थाखाय गाज्रि। मानो होमब्ला आ थिखालाव दानि सुबुंफ्रा गोबां बेबायदिनो जानबुंफोरखौ बाहायनानै गोबां सुबुंफ्रानो गावनि जिउआव गावनि लाइफखो माने बेबायदिनो गोबां नस्थ' खालामनानै लागासिनो। बुंनो थांङोबाथ' जों हा गोदो गोदाय सिगांनि जुगाव नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन बे ओरैनो सैथो जोंहा गोदोनि दिनाव जानबुं गैयामोन माखासे टेलिफनफोरखौल' जों नुयोमोन आरो लोगोसे माबा मोनसे बे खौरां फोरखौ लानो थाखाय जोङो लाइजामाव लिरनानै पस्ट अफिसाव हरनो गोनां बिदि जोङो गोनांथि जायोमोन गोदोनि दिनाव ओ दानि जुगावथ' बयनिबो आखयाव जोङो फनफोरखौ नुनो मोनो थारैनो बयबो बे फनखौ बा जानबुंखौ बयबो लायो आरो बे जानबुंनि जु नै जोङो गोबां हे फाजाबफोरखौ मोनो बुंनो थाङोब्ला दा जेरै सरासनस्रायै जोंनि सोलोंथाइ लानायाव जेब्ला जोङो फरायसालिफोराव थांगोन अब्ला जोङो बुजिनानै मोनाब्ला माखासे टपिकफोरखौ फोरों- बिरिनिफ्रायबो जों माब्लाबा सम माव बुजिस'वाब्ला जोङो जानबुंनि हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो बुजिनायखौ मोननो हायो जेब्ला जोङो जानबुंआव सार्च खालामगोन मोनसे टपिक लानानै अब्ला जान बुङा जोंनो मोनसे गुवारै बेखेवनानै होयो थ' जोङो जानबुंनि जुगुदि जोङो गोबां बाथ्राफोर खौ मिथिनो मोनो जेरै आयो जोंङो दायो सोंलों थाइ लानाय हिसाबै जोङो गोजानाव थायो नङा होनब्ला थ' जोङो गावनि बिमा बिफाजों जोङो लोगोसे थानो मोना अब्ला जोंङो बिमा जों रायज्लायनो थाखै खबर लानो था खौजोङो जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो रायज्लायनो हायो गावगायनि न'खरनि फेमिलि मेम्बार्सफोरदों आरो लोगोसे जेरै गावगायनि ओ बिमा आंगुर बिमा बिफाफोरजों जेरै जोङो गोसोआव मोखांजों नायनानै जुदि जों रायज्लायनो लुबैयोब्ला जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो भिडिअ कल खालामनानै जोङो रायज्लायनो हायो आरो आथिखालाव जों ओ सोलि बोबाय थानाय मुगानि माखासे जाथायफोरखौबो जानबुंनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनो। ओ जेरै गोबां जों दानि जुगाव।
जानबुंआव थानाय माखासे एपफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां मान सिफोरखौबो जोङो सिनायनो मोनो नुफेरिफोरखौबो जोङो जानबुंनि गेजेर गेजेरजों जोङो नुयो नोंथाङा जानबुंनि बागै गै मोजां गुनफोर मा माखासे बुं
औ हेल्ल' हेल्ल औ। ओ नोंथाङा जि बुंबोदों बेफोर थारैनो सैथो औ जोङो नुनो मोनदों जे जानबुंङा जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव मोजांबो मावो गाज्रिबो मावो। जानबुं बाहायनायनि गेजेरजों सुबुङा मोजांबो जायो गाज्रिबो जायो दा नोंथाङा जेरै सोंदों मोजां गुन मोजांनि मोजांनि बिथिङाव आं बे बेखौनो बुंनो सानो जे जानबुङा जोंनि सोलोंथाइ फोथारावबो गोबां बिथिङाव जों खौ हेफाजाब होबोदों जेरै नों थाङा बुंदों जे माबा मोनसे आयदाखौ बा माबा मोनसे टपिकखौ जोङो मिथियाब्ला बुजायाब्ला जोङो मबाइलाव बा सार्च खालामनानै जोङो नायनानै बिनि सोमोन्दै जों मिथिनानै मोनो। आरो बेनि अनगायै जोङो ओ मबाइलाव ओ गोबां मा होनो बेखौ नटिफिकेसन जेरै एप्लाइनि साख्रि बाख्रि एप्लाइ बा मानिबा एप्लाइ बैफोर बिथिंफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों मोननो हायो आरो बै मबाइलावनो जोङो एप्लाइ खालामनानै जोङो माने साख्रिनि थाखाय बेैफोर प्रसेसफोरखौ जोङो बानायनो हायो आरो आरो जोंनो मबाइला बेबायदिनो मोजां गाज्रि खौरां लानायावबो जोंनो हेफाजाब होयो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाहैनाय बै सुबुंफोरखौबो खबर लानो बा भिडिअ' कलनि गेजेरजोंनो जोङो बै बैनि महरखौबो नुनाय ओ बेबायदि थासारिसिम जोंखौ जोंनो मबाइला लानानै फैदों आरो आथिखालाव गोदोथ' आरो मबाइल जानबुंफ्रा बेबायदिनो फिसा फिसा जायोमोन ओ बेबायदिनो भिडिअ' कल रायलायनो हानाय बेफोरबायदि बिथिं गैयामोन नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनो जे ओ मबाइलफ्रा ओ समजों लोगोसे गोबां सोलायबोदों दा आथिखालाव जों नुनो मोनो आइफन सामसां बेफोरबायदिनो मटर आला बायदि गेदेर गेदेर मबाइलफोरखौ जोङो आथिखालाव नुनायखौ जोङो ओ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो समजों लोगोसे बेफोरो जोंनिया सोलायबोदों आरो खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां नोंथाङा मा जानबुं लायो बियो फोरमायनो हागोन ना
औ आङो सामसां सामसां गेलेक्सि अ रियेलमि रियेलमि टुवेल्भ प्र' प्लास जानबुं लायो बे जानबुंनि गेजेरजोंनो आं माखासे रोंगौथि बा नलेजफोरखौ आरजिनानै लानो हादों ओ आरो ओ माखासे मिथियैखौ मिथिनानै मोनदों गोबां बिथिङावनो जोंनो जानबुंङा हेफाजाब होयो जोंनि ओ जोंनि समखौ ओ जोबोद सुंद'आवनो माने गुस थुङैनो जोंनो जोंनि हेफोरखौ हेफाब होनाय बे जोंनि जानुं जोङो आथिखालाव मोननो हायो आरो जानबुंनि गेजेरजों जोंङो गोबां समखौनो गुसुं खालामनानै लानो हायो दानि गोनोखो मुगायाव सुबुं माहारिया जौगानायनिफ्राय जौगाबोदों नायहरनाया बांबोदों बेबायदिनो टेक्न'लजियाबबो दावगानायनिफ्राय दावगाबोदों ओ बे रोखोमैनो जों आथिखालावबो मबाइलखौ ओ गोबां बिथिङावनो जोंनि फारसे हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथाङा जेरै होनदों ओ ओ गुबुन फिसा जायगायाव माबा मोनसे जाब्रबथाय बा जाथाय जानायफोरखौ ओ बैफोर जानाय थासारिफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो निउस बा खौरां खौरां महरै जोङो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां औ औ औ। ओ औ आरो बेनि गेजेरजों जोंङो मबाइलनि गेजेरजोंनो जोंङो माखासे ओ दानि स्पिर्टस स्पिर्टस पारसेन जे ओ गेलेनाय बायदि बि थिंफोरखौबो जों नुनो मोनो बायदि फेमिलि द्रामा बायदि सावथुन ओ बायदि मेथाइ बायदि ओ बेबायदिनो उम फुथुलाफोरनि माबानाय भिडिअ'फोरखौ जोंङो मोननो हायो। आरो मबाइलनि गेजेरजोंनो आथिखालाव गोबां रांबो खामायनो हायो मोजां मोजां ब्लग खालामनानै ओ सुबुं माहारिनि गेजेराव दिन्थिनानै फाव फेसनफोरजों जोंङो गोबां रांफोरखौबो जों खामायनो हायो। दा बुंनो थांङोब्ला मबाइला जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां बिफाव होनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा आं नोंथांनाव बेखौनो मिथिनो लुबैयो जे मबाइल बाहायनायनि गेजेरजों जों सुबुं माहारिया माबायदि गाज्रि थासारियाव सोलायलांदों माने मबाइला माबायदि सुबुंखौ गाज्रि खालामदों बेखौ नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
नोंथांनि सोंनायनि फिन्नायखौ होनो आं
ओ नोंगौ। गोबां जोंङो नुनो मोनदों गोबां उन्दै-उन्दै फंबाय बिनानावफ्रा गोबां बेबायदिनो जानबुंफोरखौ इन्टारनेट फोरखौ बाहायनानै गावनि लाइफ फोर खो गावनि केरेग टार फोरखौ बेबायदि जि देखायनानै लादों आरो लोगोसे फरायनाय सोलोंथाइ बिथिंङाव बिथांमोना बेबायदि जानबुंफोर खौ बाहायना नै सोलोंथाइ बेसेन गोनां सोलोंथाइफोर खौ खोमाना लानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो लोगोसे गोबां जोंनि बिमा, बिफाफोर, बिब', बिफं सोरबा बिमायं बायदि सोमोन्दो जानाय सुबुंफोरखौबो जोंङो बेबायदि गाज्रि जाथाय सोरबाया सोरखौबा बिदि लांनाय बेफोर बायदि गाज्रि नुथाइफोरखौ जोंङो नुनो मोन्दों। बेफोर गासैबो इन्टारनेट आरो जानबुंनि गेजेरजों बेबायदि गाज्रि खामानिखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो गोबां उन्दै फंबाय बिनानावफ्रा गेम गेलेनानै बायदि रोखोम रोखोमनि गेमफोरखौ गेलेनानै गावनि समफोरखौ बेबायदि माने नस्थ' खामना लानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो लोगोसे गोबां बेबायदिनो मबाइलावहा जानबुंजों गोदोसोनाय बेबायदिनो बिमा बिफानि बाथ्राफोरखौ खोनासंआ लाब्लानो खामानि थिननायफोरखौ मावालाबानो बेबायदिनो न'आवनो थाना बेबायदि जानबुंफोर नायनायफोरखौ जोङो नुनो मोन
औ औ
रायज्लायनानै आंङो गोजोननाय मोन बाइ आरो नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ आंबो सोलोंनो हाबाय, जानो हागौ नोंथाङाबो आंजों रायज्लायना मोजां मोनबाय, गोजोन्थों नोंथांनिसिम ‌। दिनैनि बे ट'पिक खौ बेयावनो फोजोब नाय जाबाय गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोनथों दे नोंथां। दे